खुलुमबाय औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनि सिम जासिहरग्रोबाय औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां नोंथाङा दा मा खालामदों औ नोंथां नै आं दा बावैसो फरायसालिनिफ्राय सौफै
अ बिदिब्ला नोंथाङा सासे फोरोंगिरि नामा औ औ नोंगौ आं सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो अह बिदिब्लाथ जोबोद गाहाम बिदिब्ला आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायना होदो सासे गथनि आबुं जौगानाय
अ नंगौ नामा नोंथां औ औ माने नोंथाङाबो सोंदों आरोना आंनाव माने सासे गथ'नि आबुं जौगानायनि बागै बा सोमोन्दै आरो नंगौ नोंथां औ अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं बिनि बागै नोंथांनो आं जा रोंगौबा मिथ मिथिगौ बेनि एसे सुंदयैब्लाबो नोंथांनो फोरमायलांनोसै आं दे औ जेनेबा सासे गथनि आबुं जौगानाय बुङोबा जोंहा जिउनि गासै बिथिंफोरावनो गथनि गासै जौगानायखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो जे सोलोंथाइनि अनगा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाय जेरै जोङो सोलेरारि जौगानाय मेलेमारि जौगानाय आबेगारि जौगानाय समाजारि जौगानाय आरो नैथिक बिथिंफोरनि जौगानायाव जोङो माने नैथिक माने जों माखौ बुंनो हायो बोसोन खान्थियारि जौगानाय बेख बेखौ जोङो बुङो आरो ना नोंथां बेफोर फारफ्रामबो बिथिङाव जौगानायखौनो जोङो सासे गथनि आबुं जौगानाय होननानै बा बुंनो हायो आरो नोंथां माने सासे गथआ फारफ्रोमबो बिथिङाव बा आबुं बिथिङाव जौगायोब्लासो बे सासे गथआ मा जायो सासे समाज नि बा समाजाव सासे गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो ना नोंथां माने गोग्गो समाज दानायाव बियो हेफाजाब होयो आरो माने जोंनि आबुं जौगानायनि थांखिखौ बुंनो थाङोब्ला गथ'फोरनि समानथि फोथायथि बा गो गुन गोनां बा बिबान गोनां सुबुं जानायाव जोङो माने मदद होनायखौनो बुंनो हायो आरो नोंथां। ओमफाय जेनेबा बिदिनो आबुं जौगानायनि बाहागोफोरनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोङो देहायारि जौगानायखौनो बुंग्रोनोसै आङो गिबियाव माने बे देहायारि जौगानायाव सोलेरनि जौगानायखौ बुङो आरो नोंथां बेयाव मोदोमनि देरबोनाय गोरोबलायनाय सावस्रिखौ लाफानानै जेरैहाय बिसोरो बे देहायारि आ जौगानायनि गेजेरजों माबायदि ब्याम खालामनाय नांगौ जा नांगौ रो खोमनि आदार जानाय बिदिनो बायदि हाबाफोराव देहायारि जौगानायखौ मदद खालामो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला दंबाव ओ मेलेमारि जौगानाय होनो जायखौ जोङो बेजों मा जायो बेजों मेलेमारि जौगानायनि गेजेरजों सासे गथ'आ गावनि साननाय हनाय बिजिरनाय गोसोखांथि जेंना सुस्रांनाय आरो सोरजिलु जुगाफोरखौ माने सोरजिलु सानखांथिफोरखौ साननानै बियो माने गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो रोंनाय आरो नोंथां बा गुबुनजों रायज्लायनो माबानो रोंनायखौ जोङो बुंनो हायो आरो आरो सोलोंथाइ सोलोंनायनि हाबा गथ'फोरनि मेलेमारि जौगानायाव माने जोबोद मदद खालामो आरो नोंथां सोलोंथाया गथ'फोरनि मेलेमारि जौगानायाव। थिग बेबायदिनो बुंनो हाबावो जेरै आबेगारि जौगानाय जायखौ जोङो गोसोआरि जौगानाय होननानैबो बुंनो हायो आरो ओमफ्राय बे माबायदि जौगायो होनबा बे सासे ग गोसोनि मोनदांथिखौ माने गुबुननि सिगाङाव माबोरै फोरमायनो बा बुंथिनो बा गुबुननि सिगाङाव मा बायदि सामलायनायाव मदद होयो बेखौ माने फोरमायथियो आरो बा आबेगारि जौगानाया गावजों गाव फोथायनायखौल' आरो गावजों गाव दा ज माने गावखौनो माने दबथायनाय आरो नोंथां बे दबथायनाय आरो मोनसे मोजां नोजोरथिखौ सोमजिहोयो बे माने बे आबेगारि जौगानायनि गेजेरजोंनो नोङो माबे माबायाव जेनेबा ओ दावराव दावसि जानाय समाव बा माबा मोनसे बिदिनो नांलाय खमलाय जेनेबा माबे थासारियाव नोङो नोंनि गोसोखौ माबायदि हमथानांगौ बेफोरखौ नों ने बे आबेगारि जौगानायनि गेजेरजों नोङो गावखौ सामलायथिनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ समाज जारि जौगानाय बेखौ बुंनो थाङोब्ला गथ'फोरा माने गुबुनजों माबारै रायज्लायनांगौ माने गुबुनखौ माबायदि हेफाजाब होनांगौ गुबुनखौ माबायदि मान होनांगौ आरो हानजाजों थायोब्ला माबोरै
बेखौ फोरमायनायखौ जोङो माबा बुङो आरो समाजर जौगानाय होननानै बुङो माने समाजाव ओंखारनानै गुबुनखौ माबायदि रायज्लायनांगौ गुबुनजों माबायदि मान होनांगौ बा जेनेबा सासे बैसोगोरा सुबुंजों नो
थि नांगौ बेफोरखौनो जोङो समाजारि जौगानायनि गेजेरजों माने बुंनो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो मा होनदों ओ बोसोन खान्थियारि जौगानाय आङो मोनसे बे बोसोन खान्थियारि जौगानायखौ जों मा होनदों? गावनि गोथारथि बा गावनि अनसुला बा अनसुला अनसुलाखौ जों मा होनो दयाबो होनना बुंनायायो माने अनसुला गोसो बा गुबुनखौ मान होनाय आरो बिबान लानो हानाय बा माबा मोनसे खामानिखौ गाव मावनो हानाय बा लानो हानाय आ आरो गावनि आब्रुथि बायदि बेसेनखौ सोलोंनो थाखाय मा होन्दों बे बोसोन माने बोसोन खान्थियारिफोरा जोंनि गथ' खौ मोजां नोगोरारि जानायाव मदद खालामो आरो नोंथां। जुदि नोङो गुबुनखौ माबोरै मान होनांगौ आरो गुबुनखौ माबोरै सिबिनांगौ आरो गुबुनखौ माबोरै अननांगौ बेफोर गासिखौबो नोङो। माने गावनि माबाजों गोसोजों फोरमायथिनो बा सामलायनो रोङोब्ला बेखौनो जोङो मा बुंना बुङो बोसोन खान्थियारि जौगानाय होनना बुङो आरो नोंथां। जेनेबा आबुं जौगानायनि गोनांथिखौ जोङो मा होनदों गथ'नि समानथि जौगानायखौनो थि खालामो गथ'नि बे आबुं जौगानायनि गेजेरजोंनो। आरो बे मा खालामो फोथायथि जेनेबा मान सनमान सोमजिहोयो आरोना मा होनो आदमा सानमु बुङो बेखौ। ओमफ्राय सोलोंथायारि मावफुंनायखौ जौगाहयो बे माबा आबु जौगानायनि गेजेरजों सासे सुबुङा माने सासे गथ'आ बे सोलोंथायारियाव गासै माने। गोजौ थाखोसिम दावखलाङोब्ला बेबो मा गोगलैगोन जोङो आबुं जौगानायावनो गोग्लैगोन आरो नोंथां ओमफ्राय जेनेबा बेजों लोगोसे जोङो। हमना ला हानजाखौ बा मोनसे हानजा थायोना नोंथांखौ जेनेबा आं माबाखौनो बुंनोसै मोनसे गेलेनायाव हानजा थाया होनोमबा नोंथां। नोंथां औ बे हान्जायाव जेनेबा मा खालामगोन ओ बे हान्जाखौ माबोरै दैदेननांगौ।
बेखौ बे सासे गथ'नाव बेबादि गासैबो गियान थायोब्ला बेफोरखौबो जों आबुं आबुं जौगानायनि गेजेराव लाफानो हायो आरो रोंगौथि ना नङा। नोंथां जेनेबा खेलाफ्राव माब्लाबा दाव दावसि जायो नङा होमब्ला नोंथां नोंगौ।
दावराव दावसि खालामफायोबा नोंहाहा बे नोंनियाव आबुं जौगानाय थागोन नामा थायाना नोंथां थिग बेबायदिनो बिदि दावराव दावसि जानाय बुलाय सोलाय जानाय नोंथाङा। बेसोरखौ बेनिफ्राय माबोरै जानग्रााव दोनगोन माबोरै बुजायगोन बा बेफोरखौ बोखानानै माने गावनि माबा। सिगां फारसे दावखोलांनो होनो हागोन बेखौनो जोङो मा होनदों सासे माबा बिबान गोनां सोद्रोमा औ जौगानाय बुंओ। जों बुंनो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो औ नोंथां आंनि जि नोंथांसिम फोरमायनाय आंनि फोरमायनाया बेखिनियानोसै।
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदिनि बारै आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनोब्ला आं फोरमायनो हागोन। नोंथां नोंथाङा जेरै सासे फरायसाया बोरै जौगानायाव मा मा गोहोम दङ बेनि बारै नोंथाङा फोरमायना होनो थाखाय गोजोन। जासिहरबाय दा आङो नोंथांनिसिमबो फोरमायनो होनोसै सासे गथ'खौ जुदि खौरां बिलाइ आरो सल' माबाफोर। माबाफोर फरायनाया सासे सुबुंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैयो एबा माबोरै मुलाम्फा लाबोयो आंबो नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां। खौरां बिलाइ फरायनाय आरो सल'मा फरायनाया जोंनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद मोजां हुदा आरो। मानो होनबा बेफोर फरायनाया जोंनि गियान राव आरो जौगाहायाव जौगाहोनायाव जोबोद गोनांथार खामानि मावो खौरां बिलाइफोर आथिखालाव खौरां बिलाइफोर बुङोब्ला आथिखालाव मा जानाय बबे जायगायाव मा जादों। बेवहाय जोंहा जेरावबो। जेरैनि फारसेथिंल' मा जोंहा खौरां मोनबोैयो आरो जेरै सल'माफोर सल'माफोर फरायब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो होमबा जेराव जोंहा रंजानाय बाजानाय सासे जिउ सुबुंनि जिउनि बारै मिथिनो हायो आरो। मा मा खालामनो। थायो होमबा सासे सुबुंनि मेलेम एबा सान्थौआबो गुवार जायो नोंथां बेबायदिब्ला आं नोंथांनो सिगाङाव फोरमायनोसै खौरां बिलाइ फरायनायनि मुलाम्फाफोर खौरां बिलाइ फरायनाया माखा
खालामनो जोंखौ
गायारि हादोरारि आरो हादोरनाङारि जाथायफोरनि सोमोन्दै जोङो मा खालामना हरो फोरमायना होयो नोंथां ।नोंथां मा होनो जोंहा बेफोरनि बारै गासिनिबो बारै मा जोंहा गियान मोनजोबो आरो जोंनि जायगायाव मा मा जाबाय थादों। गुबुन जायगायाव मा मा जादों। जेरै बुंनो थाङोब्ला दावहा रासिया आरो इउक्रेननि इरान आरो आमेरिका इज्राइलनि दावहा जोंहा बेनि बारै गियान मोनगासिनो दङ आरोबाव बियो जोंनि सरासनस्राय गियान आरो समाजनि सांग्रांथिखौ बांहोयो आरो। बुंनो थाङोब्ला जेरै बिफां लाइफां गायनाय बिफां लाइफां दानफानायखौ बन्द खालामनांगौ आबहावाखौ गोग्गो लाखिनांगौ बेनि बारैबो जोंनो मा गियान होयो आरो खौरां बिलाइ फरायनाया मा सोदोब बिहुं आरो रावनि रोंगौथिखौबो जगायना हो होयो आरो नोंथां जेरै नों इंराजि खौरां बिलाय फरायोब्ला एबा इंलिस न्युज फरायोब्ला नोंथांनिफ्राय मा गोदान गोदान वार्डस भकेबुलारि मा रोंगौथि रोंनो हागोन आरो नोंथां आरो बिसोरो फरायसाफोरखौ मा खालामो आनजादाव मोगा मोगि आरो बादायारि आनजाद आनजादारिफोरनि थाखाय मा थियारि जानायाव मदद खा नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंनो मा खालामना होयो सामफ्रामबोनि खौरां हरनानै मा जेरै आजिखालि कारेन्ट एफेयार होनो माने सोलिफुबाय थानाय समनियाव कुइसन सोङो एबा सों सोङो बेयाव नोंथांमोना मा बेवहाय नोंथाङा मोनहा एगजामाव एगजामनि थाखाय बा फरिखानि थाखाय मा थियारि जानानै थानो हाया आरो आरो बुंनो थाङोब्ला खौरां बिलाइयाव जेरै सोंखारि जाथाव सानस्रि बिजिरनो हानाय गोहोखौ जौगाखांहोयो जेरै नोंथाङा गाज्रि मोजां बेफोरनि बारै नोंथांनि नोंथांनि सान्थौथिखौ गोथौ खालामो आरो नोंथाङा जुदि माबाफोर गाज्रि साननाय दंब्ला नोंथाङा माबा मोनसे बारैनि बारै मिथियाब्ला बेनि बारै मा मोजांबो आरो गाज्रिबो लिरना होगोन जेरै मुलि लों आ नांगौ रोखोमनि मुलि लों जोंहा देहानि थाखाय मोजां नांगौनि बारा मुलि लोङोब्ला बियो मा गाज्रिबो जायो देहानि बेफोरबायदि सान्थौथिखौ जोङो बिनि खौरां बिलाइनि जुनै जोङो बिजिरनाय गोहो मोनो आरो आरो बि बिसोरबायदि बिनि अनगायैबो जेरै सोलोंथाइ बिफानाव बुङोब्ला बिगियान गेलेमु फालांगि आरो हारिमुनि सोमोन्दै मा खेंफोरथि होयो आरो सोर सासे गेलेगिरिया बिसिबां दावगानो हाखो जोंहा बिगियानाव बेसिबां जौगाखो बिनि बारैबो मा जोंहा गियान मोनबाय थायो आरो जोंहा सानफ्रामबो खौरां बिलाइ फरायोब्ला खौरां बिलाइ बिलाइ फरायनाय सम सम रायज्लायनाय आरो सावरायनायनि रोंगौथिफोरखौ जोंनो मा जौगाहोयो। आरो बेनि उनाव नोंथांनो फोरमायबावनो नागिरदों आङो सल'माफोर फरायनाय स सल'माफोर फोरा सानबोलावरि आरो सोरजिथाइखौ जौगाहोयोनो नोंथां बिसोरो फरायगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन हारिमु दोरोङारि आरो जिउ खुंनायनि आदबफोरखौ बुजिनायाव मदद खालामो जेरै जोंहा गुबुन हादरनि सल'माफोर फरायोब्ला जेरै स्पेन फ्रान्स रासिया जोंहा बै हादरनि जानाय लोंनाय आसार खान्थि नियम नितिफोरखौ जोंहा बे सलमानि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो नोंथां आरो मा जायो सल'माफोर फरायनायाव फरायगिरिफोरा गुबुन गुबुन आखुथायफोरखौ आखुथायाइफोरनि मोनदांथि फोरखौ मोनदां होनानै अनफावरि सोमजिहोयो नोंथां जेरै नोंथाङा मा होनो अबावबा दुखु दाहाफोरनि मा होनो माबा फरायोब्ला ओ मा होनो सलमा फरायोब्ला औ जेरै सोरबा मोजां सुबुंखौनो हाखराव गोग्लैहोनाय थगायनानै फाव फानदायनानै मोजां सुबाव गोग्लैहोनाय बेफोरनि बारैबो मा नोंथांखौ सांग्रांथि खालामनो हायो आरो आरो सलमाफोरा मा सोदोब बिहुं आरो रोंगौथियावबो जौगा होयो आरो जेरै इंराजि निउस फरायनाया नोंनि सोदोब बिबुंखौ जौगाहोयोमोन बेबायदिनो जोंहा सलमाफोरनिफ्रायबो गोदान गोदान सोदोब बिहुं एबा सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां आरो सलमा फरायनायजों नोंथाङा गोजोननाय आरो रंजानायनि फुंखाबो मोननो हागोन बेबायदिनो सलमाफोर फरायोब्ला जोंहा मालाबा मालाबा जोबोद गोजोननाय मोनो नोङो नंगौ नङा होमबा गोजोननाय मोनो जेरै जेब्ला जोंनि एक्टरफ्रा देरहायोब्ला जोंहा जेरै फिलिमाव रंजायो बेबायदिनो सासे एक्टरा दुखु खस्थनि गेजेरजों लास्टाव देरहाहैयोब्ला जोंहा रंजानाय मोनो आरो गोबां सलमाफोरा बेसेन खान्थि बेसेन आरो जिउनि आयदाफोरखौ फोरों